हेलौ हेलौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंना? थां।
आङो दंथ'योमोन फ्रियानो।
ओ नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आं फंनैसो सावरायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
हागौमोन नोंथां।
औ। दे बिदिब्ला ओ नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा सानैजों उम जोंनि देहा ओ फाहामसालि बा हस्पिताल बिनि सायाव फंनैसो रायज्लायनि। गिबियावनो आं नोंथांखौ फंनैसो सोंगोरोनोसै।
जागोन नोंथां।
नंगौ नोंथां ओ देहा फाहामसालि माने ओ हस्पिटाल नङा होमबा जोङो गावनि देहायाव बेमार आजार जायोब्ला बा माबा मोनसे गावनि देहायाव उसुबिदा फोर फैयोब्ला लोमनाय गगा मोननाय खर' सानाय गोबां रोखोमनि बेमार जायो। सुबुं माहारिया नङा होमबा नोंथां दा ओ जोङो अब्ला जोङो हस्पिटालाव ओ देहा फाहामसालियाव जोङो थांनानै ओ बैयावहाय जोङो गावनि देहाखौ नायजाहोयो जे जोंहा मा उसुबिदा जादों ओ जोंहा बेयाव डक्टर थायो नार्स थायो गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा बेजों लोगोसे जेनेबा माखासे ओ सरकारिबो थायो जोंहा आरो प्राइभेटबो थायो हस्पिटाला नङा होमबा नोंथां? दा जोङो गिबियावनो बेमार नायजानायनि सिगां माखासे ओ देहा फाहामसालिफोरा माबायदि साखोन सिखोन जानांगौ बै माबायदि रुल्स बा माबायदि सोलिनोब्ला जोङो मोजां जायो होननानै सानो नोंथाङा?
गिबियावनो आं बे जोंनि मा होनो देहा फाहामसालिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंग्रोनो सानगोन जे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेब्ला जोंनि देहायावहाय बेबायदिनो बेमार आजार जायो बे जाय समाव जोंनियाव बहा देहा फाहामसालि गैयामोन जोङो बे समाव बे समनिफ्रायनो जोंनि जे आबौ आबैमोना जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय जों माखासे बे मिथिंगानिनो जे हाग्रा बंग्राफोरखौ बुथुमनानै जोङो बे हाग्रा बंग्राजोंनो जोङो गावाबा गावनि जों देहाफोरखौ जोङो फाहामदोंमोन। थिग बिदिनो साइन्स आरो गोनोखोआरि मुगायाव जोङो गोबां रोखोमनि दायो जोङो जे जोंनि साइन्टिस्ट बा जोंनि जे डक्टरफोरा दायो मोनसे दा जोंनि गोदान जोंनि मुगाजों बा गोदान जोंनि आदबजोंहाय जोंनि देहाफोरखौहाय दायो बिसोरो दायो फाहामबोगासिनो जोङो दायो बे प्रिटिभियाव नायो बादिनो
बे प्रिथिबियाव मोनसेबो दायो बेराम गैया जे जे बेरामखौहाय जोंनि दानि गोदान मु गानि जे जोंनि आदब खायदाजोंहाय बा जोंनि गोनोखोआरि जोंनि आदब खायदाजोंहाय जोङो फाहामनो हायै मोनसेबो जोंहा बेराम गैया जोङो गासैबो बे जोंनि बेलायावनो जोङो जोंनियाव जोंनि बिगियानाव हाय जोंनि जुगा गासैबो बेरामफोरनि जोंनावहाय फाहामथायखौ जोङो मोननो थाङो आरो बे बेलायाव नोंथाङा दहाय जेखौ सोंदों जे ओ जोंनिनि देहा फाहामसालिफ्रा माबायदि जानांगौ एबा मा रोखोमनि जानांगौ आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे जोङो जोंनि देहा फाहामसालिफ्रा जोंहा सोरखारि आरो जोंनि मा होनो सोरखारि नङै प्राइभेटबो दङ जोङो जे जोंनि समाजा दायो जे जोंनि समाजाव दायो मान एसेबांबो धोनि एबा ओं रां थाखा गोनां मानसि खमखौ जों नुनो थाङो जों बिनिखायनो जोङो जे सोरखारि जोंनि जि दङ जों बेयावनो जों बांसिन जों थांनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो जोंनि भारत हादोराव दा जेरावबो जोङो नायनो थाङोबा जोङो दायो मा होनो देहा फाहामसालिफोरखौ जोङो गामि सिं बा बिथोरफ्रावबो जों मोननो थाङो आरो जों बांसिन जोंनि रायजो राय या गासिबो जों सोरखारि देहा फाहामसालिखौनो जों बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो बिनि सायावहाय माखासे ओइ माबायदियै जा नांगौ ओ देहा फाहामसालिफ्रा ओ माखासे साखोन सिखोन ओइ सधान गुबुन गुबुनाव जों थाङोबा नुयो जे जोंनि जायगा बा हस्पिटेल खाथि खाथियावनो गोबां ओ लेथ्रा दाखोर मानसिफ्रा गारनानै दोनो दा बैफोरजोंसो ओइ जोङो बेमार बांसिन जायो नङा होमबा? मानो ओमबा बैफोरनि गेस अक्सिजेन बायदिसिना जोंङो ओ गुबुंले आबहावा मोनबाय थानान बो जोंनि देहायाव बांसिन नारख्रेबो नाथाय गुबुन हस्पिटालफोराव ओ फाहामसालिफोरखौ नु यो जोङो। गोबां ओ साखोन सिखोन नङा माने गोबां ओइ गाज्रि थासारि जों नुनो मोनो नाथाय माबायदि जानांगौ नोंथांनि मथेबा?
जों दायो बे बेलायावहाय जोंङो नुनो थांङो। जोंनि सोरखारि जे फाहाम जोंनि देहा फाहामसालिफ्रा ओ गोबां लेथ्रा एबा गोबां माखासे ओं जेबायदि जानांगौ जों बिदिखौ नुनो थांङा ओमफाय जोंङो फारसेथिं जों नायोबा जोंनि प्राइभेट बे देहा फाहाम सालिफोरखौ जोंङो साखोन सिखोन थानायखौ जोंङो नु नो मोनो बेयावहाय जोंनि सोरखारि आरो प्राइभेट देहा फाहामसालियाव गोबां मोनसे फारागखौ जों नुनाय मोन्दों जेरै जोंनि सरकारि देहा फाहामसालिफ्राव जे मोजांङै जेखौहाय
नंगौ।